ओ नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां
औ औ नोंथां अब्ला जोङो आं नोंथांजों ओ बर'फोरनि ओ
औ
दानाय लुनाय हेबनाय बेफोरनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां नोंथांआ दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
औ औ ओ जोंथ' दिनै जोङो दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथि सिगांआव नोंथां नङा होमबा जोंनि दानाय लुनाया जोंनि बर'नि मोनसे बेयो हारिमु नङा होमबा हारिमुआवनो गोलैयो बेफोर जोङो बर'फोरा ओ गाव गानि आखा आखाइजोंनो जेनै जि जोमखौ जों दानानै लायो गोदो समाव जों बर'फ्रा ओ जेब्लासिम जेब्लानिफ्राय जोङो रायजो समाज बा बिदिनो गामि समाज दाबोनानै रायजो जाबोदों बै समनिफ्रायनो बर' फोरा दानाय लुनायखौ जोङो दाबोनो रोंदों आरो बर'फ्रा ओ बिदिनो जो आथिखाल आथिखालावबो जों बर'फोरा गाव गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ गावनो दानानै लायो जेरै ओ इस हिसान इसान दानानै जोङो जि जोमखौ जोङो दिनै बर' आइजोफोरा दायो नङा होमबा नोंथां जोङो दख'नाखौ जोंनि ओनसोलावहाय ओ गोबां मोननै मोननै दख'नाखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन गायनायखौ नुयो आरो नोंथां जेरै लांगा दख'ना आरो जेरै अग्रं जायखौ थग्रं होननानै बुङो जायगा जायगा लानानै
उम
बे मोननै बाहागोआव जोङो दख'नाखौ दानाय जायो आरो नोंथां थिग बिदिनो जोङो फास्रानि फालि आर'नाइ गामसा बेफोरखौबो जों बर' आइजोफोरा दानायखौ जों नुयो आरो ओ गोदोथ' जोङो नांगौ बा जोङो जि जोमखौ जों गोदो दानानै लानो हायामोन आरो जोंनि रांखान्थि हालादाबो जोबोर गाहायावमोन गोदो नङा होमबा खुन्दुं मुथासे खौनो बायनो हायामोन गोदोनि मानसिफोरा जेनेबा दानो लुनो रोंबाबो माने खुन्दुं जि जोमखौ बायना लानो हायामोन आरो रां खान्थिया जोबोद गाहायावमोन जोंनि बर'फोरनिया दायो आथिखालाव जोंनि रांखान्थिया एसे जौगानायनि लोगो लोगो जोङो बर'फ्रा गोबां जि जोमखौ गावबायनो दानो लानो हाबाय जेरै ओ गोदो जोङो गोजां बोथोरबाबो जोंनि समाव जों गुदुं जि जाय खौ जों पदरखनि उल हि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौबो जोङो दाबोनायखौ नुदों जोंनि गामिनि बिब' जायो जोंनि बिमानै बेफोर जानायफोरा बेफोरखौ दाबोनायखौ नुदों आरो नोंथां। नोंथांनि ओनोलावबोथ' दङमोन नङा होमबा बे उल हि दानाय फदरखौनि होननानै जायखौ जोङो गुदुं जायोमोन नङा होमबा बे फोरखौ जोङो दानायखौ नुयोमोन आरो जोङो ब्लेंकेट बिदिनो गोदेर गोदेर दामि ब्लेंकेट बेफोरखौथ' जोङो बायनोनोबो हायामोन आरो जोमनोबो हायामोन
उम उम उम
बर'फ्रा जोङो गावसोरनो बे उल हि पदरखनायखौ दानानै जोमबोयोमोन आरो बेफोर बायसाखौ जोङो नुबोदों आरो नोंथां आरो लोगोसे जोङो बेखौ दिनै फालांगि लाइनावबो दिनै गोबां मानसिफ्रा फाननो हायो नङा होमबा नोंथां दायो जोङो फालांगि होननानै बुङोब्ला जोंनि जि जोमखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां बिदिनो जायफोरा जि दागिरि बा उइबिं सेन्टार दङ बिथांमोना दिनै गोबां रां खामायनो हादों आरो दानाय लुनायनि गेजेरजों आरो लोगोसे बिथाङा हारिमुखौबो सिबिनाय जादों आरो लोगोसे गावआबो मोनसे जेनेबा इनकाम सर्स जायखौ जोङो थाखा फैसा आरजिनाय बिथाङा राहा लामाखौ दिहुननानै लानो हादों आरो बिदिनो अब्ला ओ जोङो गोबां खोथाखौ जोङो दानाय लुनायाव जोङो मिथिनो हाबाय दिनै आरो नों थाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बोरै दानाय लुनायखौ जों बोरैहाय बाहायो आरो लोगोसे जे उइभिं सेन्टारफोर नोंसोरनि ओनसोलाव दं ना गैया नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
ओरैनोथ' नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जेनेबा जोंहा सिगां समनिफ्रायनो जोंनि जे संसार बा रायजो जाबोनायावहाय गोनां जानाय मुवाफोर बा आइजेंफोर बा गाननाय जोमनायखौनो होन बेफोर गासैखौबो माने जों नांगौ समावहाय नांगौबायदियै जों जोंनो हेबनानै दानानै बा बानायनानै लाबोदों
औ
ओ बेफोरखौ जों बुङोब्ला माने दुगानानै लाथावनो हानाय बेबायदि आरोखि
औ
थारैनो नोंथां सोंनाय बायदि जेनेबा सि दानाय ओ उयभिं सेन्टार बेफोरनि बागै सावरायनो लायोबा जोङो जोंनियावहाय थारैनो आथिखालाव उइभिं सेन्टार फोरोंग्राबो दङ आरो बेवहाय माने जायफोरा सोलोंनो गोसो बेफोरखौहाय एडमिसन लाहोनानै माने फोरोंनायबो जायो आरोखि जायखौ जों आथि खालनि गोदान मुगानि जेनेबा माखासे माने आथिखालावथ एसे आलादा जाबायना थाटफोराबो जेनेबा दाग्रा आरि मेसिनफोर जोंहाय दानाय आरिनाय बेफोरखौ फोरोंनाय जायो आरोखि ओरैनो थ उम सिगां समफोरावथ जोङो थाथ सालजोंनो दायोमोन आरो माने सिगां सालफ्रा सिगांथारावहाय मोनसे दानाय दंमोन आरोखि आं बेखौ नुवाखै जों
औ
बे थाथ साल नङामोन खोमा बेखौहाय मारैबा होनोमोन आं बो बावबाय बेनि नामखौय बेजोंहाय बांसिन दानाय आरिनाय जायोमोन खोमा बिनि उनावहाय नै थाथ साल फैबाय आरोखि जे सि आरिखौ जों थाथसालजों दायो ओरैनोथ जोङो उम सि जि दानाय आरिनाय बेफोर हाबाफोरखौ हिन्जावफोरानो बांसिन मावो आरो जेनाखि जि दानायावहाय गोनां जानाय आइजें आयलाफोर थाथ थाथ साल बेफोर गान्दै ओ बेबायदिनो गासिबो साल खुन्था बेफोर गासैखौबो हौवाफ्रानो बांसिन मावनानै होयो गनसा आरो सोरखि
औ
बेफोरखौहाय ओ हौवाफ्रानो माने खालामजोबनानै होयो होननानै बुंबाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोखि बिनिफ्राय हिनजावफोरा ओ गोनां जानाय जेनेबा गावसिनि गानग्रा दख'ना ओ हौवा फोरनि थाखाय गामसा ओमफ्राय नोंथाङानो बुंलांबाय उल जि सिगां स मावहाय जोंहा माने फ्रायानो माने बांद्राय गस्ला गाननाय हुदा गैया होनबाबो बांनाय बांद्राय बुंनाय जानाय नङा खोमा मानो होनबा हिनजावफ्राबो उम जारिमिन खौ नायहरोबा माने हिनजावफ्राबो आ बेबायदिनो ब्लाउस आरि गाननाय बेफोर सुइटार गाननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनामोन बांसिन दखना गानबाय बेनिफ्राय ओ फास्रा जोमबाय नङाबा गोजां बोथोरफ्राव उल जि जोमबाय बेफोरबायदि नुयोमोन आरो हौवाफ्राबो गामसा उम गामसा गानबाय गामसा गाननानै जेनेबा गोजां बोथोर समफोरावहाय उम उलजि जोमबाय बेफोर आरोखि दा बेफोर गोनां जानायफोरखौ बांसिन हिनजावफ्रानो दानानै लायोमोन आरो जोंहा बेफोर जिफोर दानायफोरावहाय जेनेबा समायना नुहोनो थाखाय बायदिसिना मिथिंगायावनो नुनाय हाजो आगर दाउथु फारौ मेगन थाइगिर बिबार माने बेफोर गासैखौबो आगरफोरखौनो माने जिफोरावहाय दिखाङोमोन आरोखि बिसोरो मिथिंगानिफ्राय नायनानैनो थिग बेबायदिनो जा आर'नाइखौ बुंनो थाङोब्ला सिगां समावहाय जेबा जोङो जारिमिनखौ नायनो थाङोबा बहाबा दावहा नांनो थाङोबा बा मा मोनसे मोजां हाबा मावनो थाङोबा जोङो आर'नाइ गान हरनाय जाय आर'नाइखौ हिन्जावफ्रानो सिगां समनिफ्राय दाबोदोंमोन आरो आथि बो बेयो जोंनि जि आइ टेक मोननाय मोनसे बेसेन गोसा मुवा जानानै फैबाय जायखौ जोङो माने गिदिर मानसिफोरखौ मान होनो थाखाय बरायनो थाखाय जोङो आर'नाइ गान होनाय जायो। थारैनो माने बेफोरो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो नोंथां।
नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो आरो जोंनि बे गाननाय खसादफोरखौ जों दिनै जि आइ टेक होनो जायखौ बुङो नङा हबा नोंथाङा जेरै दिनै खनायाबो दिनै जि आइ टेक मोनबाय आरो लोगोसे बर'नि आर'नाइ बेबो दिनै जि आइ टेक मोनबाय। नोंथाङा थारस खोथाखौनो बुंदों जों बर'फ्रा बे फोरनि गेजेरजों जों दानाय लुनाय हारिमुनि गेजेरजों जों दिनै बर' हारिखौ गोजौ फारसे सिनायथि होनो हादों नङा होमबा? बेफोरखौ जोंनि मोनसे मोनसे हारि जौगानायजों लोगोसे आरो जोङो गोबां फालांगि खालामनानैबो जों दिनै रां आरजिनो हायो नङा होनोमबा दिनै मुगानि जि मुगानि जिआथ' दिनै बुंनो थाङोब्ला ब्रै रोजा बा रोजा द' रोजा बिदि लायो नङा होमबा आरो सलाफोरखौ खौ बायनो थाङोब्ला बा रोजानि गाहायावनों मोन आं आरो बियो मोनसे ओ माने बिजिरसंनायनि गेजेरजों बेखौ मिथियो जे बेयो जोंनि थाखाय देहायाव जोबोर मोजां आरो जेनेबा माने बियो गरम बोथोराव गाहबाबो जों मुगाखौ जोंनि स्किना प्रब्लेम जाया आरो माने बियो जोंनि बिदुंखौ बेयो उल्था रे टेक खालामनो हायो आरो बियो माने
औ।
गुदुंखौ बियो नारगार होनोनो हायो आरो जोंनि बे सानदुं बिदुंनि मा गरमखौ बेफोरनि थाखाय बेखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बियो जि आइ टेकबो हाबबाय नङा होमबा मुगानि सिलकाबबो जोंहा बेफोरखौ जोङो हमथानानै आरो गोबां आयदायाव जोङो जुदि जोंनि दानाय लुनायखौ जुदि लांफाबाय थायोब्ला बेफोरनिफ्राय जजोंबो जोङो रां गरसे गरनैखौ जोङो इनकाम खालामनो हायो आरो नोंथां। औ जोंनि बे दानाय लुनायाबो गोबां गोहोम दङ नङा होमबा जेरै आर'नाइ गांसेआ दिनै देरस' टाखानिफ्राय सिम्पोलखौ हमना लायोबा देरस' टाखानिफ्राय पसिस' तिन हाजारनि दामसिं दङ नङा होमबा जायफ्रा नोंथांखौ आं दानि बावसो बुं मुानि आर'नाय नङा होमबा बेथ' गोबां दाम बे जोङो खमैबो थाम रोजा बा नैरोजानि सायाव लायो आरो बियो अब्ला नोंथाङा जुदि गांसे जियावनो जुदि नैरोजा ब्रै रोजा रां मोनोब्ला नोंथाङा गोबां फालांगियाव फानोब्ला नोंथाङा गोबां रां आरजिनो हागोन नङा होमबा नोंथा?
औ।
आरो जोंनि आर'नाइखौ दिनै जोंनि बर'फोराल' लाया। बुहुमनि गोबां जायगायावनो दिनै गोबां मानसि जथिया दिनै आर'इखौ सिनायबाय आरो आर'नाइखौ जों लानायखौ नुयो नङा होमबा? दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो दिनै गोबां हादोराव थाङोब्ला आर'नाइखौ लानानै गोदोनायाव माने बेयो प्रग्रामफोराव बियो पार्टिसिपेट खालामनायखौ जों दिनै ससियेल मिडियाआव नुदों आरो नोंथां बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा जोंनि हारिखौ फोजौनायजों लोगोसे जोंङो जोंनि दानाय लुनायखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय आरो
औ
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौ खौ बेखिनिावनो दोनथ'नोसै नामा गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ